खोना औ खोनादों नोंथां औ दा आंङो नोंथांजों बे समावहाय माखासे गोनांथार जेन' बर' बर'फोरनि आयदायानो आरो बे बर'फोरनि जानाय लोंनायनि आयदा बिनि सायावहाय आंङो सावरायनो नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांङा सावरायनो हागोन ना औ अ औ बिदिब्ला नोंथांङा जेनाखि बर'नि दोरोंङारि जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै जा एसे मिथियो फोरमायनानै होदो नोंथां
औ जागोन दे जोंहा बर'फोरनि जानाय होनोब्लाथ' दोरोंङारि जानाय होनोब्लाथ' गोबां दंङो बुंस'नोनो हाया जे गोदो समनिफ्राय जिबायदि जाबोबाय दंङो गोबां दं आरो अब्लाबो आंङो जि बर'निल' ओंख्रै जि जि आइ टेक मोननाय माखासे ओंख्रिफोर बेफोरनि बागै सुंद'यै फोरमायलांसै आरो नोंथां जेरै जोङो जि आइ टेक मोननाय होनोब्ला अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रै नाफाम खारै बायदिसिना दं आरो आं बेफोरनि बागै सुंद' सुंद'यै एसेब्लाबो फोरमायलांसै आरो नोंथां गिबियाव आङो खारैखौ बो बोरै बानायो बेनि बागै नोंथांनिसिम फोरमायहरनोसै आरो जे खारै जों जायोना बेखौ जों बोरै बानायो आं बिनि बागै सुंद'यै फोरमायनोसै जोङो खारैखौ मानि बानायो होनब्ला खारैखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफांनिफ्राय बा मोननो हायो आरो जेरै जों बुंनो हायो थालिर बिफां मैथ्रु बिफां बेसर साबा बेनिफ्राय सबाय साबा बेफोरनिफ्राय जोङो खारैखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै गुबुन गुबुन बिफांफोरनिफ्राय खारैखौ बानायनाय जायो आङो नोंथांनो ओ जि बेसरनि साबा बेनिफ्राय जों बोरै बानायो बेखौ आङो नोंथांनो फोरमायनोसै आरो जोङो जेब्ला बेसर आबादखौ मावो बेखौ मावखांनायनि उनाव जेब्ला जों बेसरा फुबाय फुखांनानै बेखौ मारा होबायना मारा होखां होखांनायनि उनाव जि बेसरनि साबा थालाङो देन्था बायदिसिना बेफोर थालाङोना बैफोरखौ मा खालामनांगौ मोनसे जायगा जे नोंथाङा सावनांगोन आरो बेखौ सावनाया ओरैबायदि जायगायाव सावनांगोन जाय जायगाया साफा खानाइदों गैया ओमफ्राय बथल गोबाय बायदिसिना मैला बेफोरबायदि गैयि जायगा बा नोंथाङा बेखौ पाक्कानि फ्लराव सावोब्ला साबसिन जायो आरो नोंथां जाहाथे बेयाव जेबो हाफोर थाफायि बायदि बेयाव नोंथाङा मा खालामग्रोनांगोन जे बेसर साबाखौ लाग्रोनांगोन लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव जे बेसर साबा बेखौ मोनसे जायगायाव जमा दोननो नांगोन जे साफा खालामनानै बेनिफ्राय बेयाव सावनानै होनो नांगोन आरो नोंथां अर सावनांगोन बेनिफ्राय अर सावखांनानै जेब्ला बियो खामो अब्ला नोंथाङा बेखौ एरै एरै होबाय थानांगोन आरो जाहाथे सिं थाराव मोजाङै खामहैजोबनो हायो बेनिफ्राय जेब्ला मोजाङै खामजोबो अब्ला जेब्ला बियो गुसु जायोना बे गुसु जानाय समाव नोंथाङा बेखौ मा खालामनांगोन आखाइजों दुलुर दुलुर लारु बानायनानै दोननो हायो आरो नोंथां जे जोङो खारदैखौ दानि मानसिफ्रा लारु बानायनानै दोनो आरो नोंथां बिदिनो जोङो गोदो नुनो मोनो मोनदोंमोन गोदोनि दिनाव मा खालामोमोन‌ नारजि ओ मा होनो खारैखौ बुथुमनाया माबायदि बुथुमना दोनोमोन जि जोंहा लाव फिथाइ थायोना लावख्रा लाव फिथाइ गोरा जानानै थानाय बा लावखौ जोङो गोरा फोराननानै माल माथा दोननो थाखाय बाहायनाय जायो बै लावखौ जोङो मा खालामो गुदुं खुरो खर'आव गुदुं खुरनानै सिंखौ संस्ला खालामजोबो आरो संस्ला खालामनानै बेयाव जों माल माथा बा बायदिसिना मुवाफोर दोनोमोन आरो बेनिफ्राय बेयाव जोङो मा खालामोमोन खारदै जि जों सावबाय हांगार जाबाय बै हांगारखौ जोङो उन समाव बाहायनो थाखाय मा खालामोमोन जि लाव लावथाय थख्रा बेयाव जोङो मोजाङै सोनानै दोनोमोन आरो जाहाथे जों बेखौ उन समाव बाहायनो हायो आरो बिदिनो गुबुन जायगायाव गुबुनै जेरै जोङो लारु बानायनाबो दोननाय नुयो आरो जों लावथाइ थखला आवबो दोननाय नुयो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो जेब्ला बेखौ बाहायनो थाखाय माबायदि बाहायनांगौ जों माबोरै ओ खारै दै खारैखौ मोननो हायो होनोब्ला गिबियाव जोङो जोंहा बर' फ्रा मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो खारै सरनाय मोनसे आदब दङ जि जोङो नालेंखर थख्राजों खारै सरनाय दि नालेंखरनि थ ख्रा बेखौ जों खावसे बाहागोखौ लाबाय बेनिफ्राय जोङो सिंखिजाय फिसा गुदुं सु फ्लंनांगौ आरो जे खारैया गलांनो हानाय बायदि बेनिफ्राय सिङाव मुस्रि होनांगौ जाहाथे जे बेंकफोर बा हांगारफोरा सिङाव गलामफानो हायै बायदि मुस्रि नङाबो जों मा खालामोमोन गोदोनि दिननि जि आदब जेरै जोङो नालेंखल फि फाङाव माखासे बेजेफोर थायो जे नालेंखरनि गांखंफोराव बै बेेफोरखौ जोङो ओम मुस्रि बायदि बाहायोमोन आरो नालेंखर थख्रायाव आराम सिङाव होयोमोन बिनिफ्राय बिनि सायाव जि हांगार बा खारै सावनानै लाबाय बेखौ जोङो सायाव होनानै होयोमोन होखांनायनि उनाव जों मा खालामोमोन सायाव लासैयै दैखौ लुयै लुयै होयोमोन आरो जेब्ला दैखौ लुनानै होयो अब्ला बे जा नालेंखरनि थख्रानि गुदुंजों ओम खारैया लासै थबथिं थबथिं बिदि ओ गलांबाय थायो आरो नोंथाङा सिङाव ओम माखासे जेनेबा आजावनो थाखाय गामला बायदिसिना दोननो नांगोन आरो बा गिलासफोर जाहाथे नोंथांनि खारैखौ नों आजावनानै होनो हायो बिदिनो जोङो खारैखौ बुरजायैबो सरनो हायो आरो बिदि दिनो नांगौबा नांगौबाल' दै होयै होयै एसे एसे सरनानैबो बाहायनो हायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै जोङो सरनायखौ नुनो मोनो जे खारै बेफोरखौ खारैया बर'नि मोन से ओ नागारहायै ओ ओंख्रि बा बाहागो आरो मोनसे ओ बेफोरनो आरो नोंथां जि आंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै नोंथांनिसिम फोरमायनाया नोंथाङाबो ओरैनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन नोंथाङा थ' नोंथाङा जेनाखि खारै बानायनाय बा मा खासे ओंख्रि बानायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा गुवारै फोरमायनानै थांबाय दा आंबो बेनो बर'नि माखा से दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनलाजों दाउ सबायजों साम' बेफोर
बेफोरखौ ओ बेफोरखौ आङो संनायनि सोमोन्दो सुंद' सुंद'यै बुंब्लासो ओ दा जेना
सबायजों साम' बेखौ संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो मा सबायखौ जोङो रिडि खालामनानै लाग्रोनांगोन जोङो सबायखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो
जोङो ओ मेसें बोथोरावनो जे
सबाइ आबादा मावजायो ओ दा जोङो बेखौ गाव गाव मावनानैबो जेन'बा मोननो हायो आरो जेनाखि ओ मावाब्ला जोङो बेखौ बाजारनिफ्रायबो मोननो हानाय जायो सबायखौ दा ओ जोङो सबायखौ बायनानै लाबोनानै जेनाखि जोङो स सबायखौ ओ जोङो गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो दा गुन्दै खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो सबायखौ ओ एवनानै लाग्रोनांगौ एसे ओ एसे हित होनानै एवनानै लाग्रोनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जे सबाया ओ ए से एवोबब्लासो गेस्रेम जायो आरो बे खौ जोङ होख्रेमनो हानाय जायो ओ दा बेबायदिनो ओ गोदोनि समावहाय बथल ओ बथल औवा बायदि बायदिसिनाफोरजों जोङो सबायखौ होख्रेबनाय जायोमोन ओ नाथाय आथिखालावथ' बयनावबो गुन्दै खालामग्रा
दा बे ग्राइडारजोंहाय ओ जोङो सबायखौ गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो बेराफारसेथिं जोङो साम' बे साम'खौहाय जोङो ओ जोंनि बर' आइजो फोर गोदोनिफ्रायनो दैसाफोराव खननानै लायनाय जोङो नुनो मोननाय जायो
जायो आरो जोङो
गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा हाथाय बाजारफ्रावबो साम'खौ फानो बेबायदिनो केजिसेयाव नैजि थामजि लायो दा बेखौ जोङो बायनानै बा नानै लाबोनो हायो दा बेबायदिनो बायनानै बा खननानै लाबोखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बे बरटन बा माबा मोनसे बेसादावहाय
बेवहाय हरसे बा हरनैनि थाखाय दोननांगौ जायो मानो होना
साम'खौ खिगार होनांगौ जायो दसे सम आरो बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ साम'खौ खिथुखौ दाननांगौ आरो बेजों लोगोसे मोखां थायो साम'आव बे मोखांखौबो गारनांगौ
गारनांगौ औ औ
साम'आ खिथु दानोब्लासो जोङो बे साम'खौ जेन'बा सोबख'नानै बे साम'नि मोदोमखौ जानो हानाय जायो नङाब्ला खिथु दानाब्ला साम'नि मोदोमा गवा बेनि थाखाय जो जोङो खिथुखौ दानथारनांगौ बेबायदिनो जोङो साम'खौ दानखांनायनि उनावहाय जोङो मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ बेबायदििनो खनथाम खनब्रैसो मोजाङै सुनानै साम'खौ जोङो गोजों खालामनांगौ जायो बेबायदिनो जोङो बेनि उनावहाय सबायखौ जोङो रेदि खालामगोनानै लानांगोन जोङो सबायखौ गिबियावनो जोङो आथिखालावथ' बयनावबो कुकार दंसै कुकार आाव रुनो हायो दै होनानै जेनेबा सबायखौ होदो ओमफ्राय संख्रि सामसजोंसो होदो बेबायदिनो दाइन बार बा गु बार सोगाबनायनि उनावहाय कुकारखौ गाबहोनायनि उनावहाय बे सबाया जोंनाहाय रेडि जागोन आरो बेबायदिनो जोंना सबाइयाबो रेडि जानानै थाखाय आरो बेाउफारसे जोङो साम'खौ गिबियावनो ओ सारायखौ जाननानै जेनाखि ओ थाव संख्रि बानलु मस्ला ओ आरि गासैबो होजोबनानै जोङो साम' खौ एवनानै लाग्रोनांगौ बेबायदिनो साम'खौ जोङो एसे मिडियाम मस्ला जिरा होनानै जोङो एवनानै लाग्रोखांनायनि उनावहाय जोङो जेनाखि जोंनि सबाय रुनाय बेखौ हरनो हानाय जाबाय आरो बेबायदिनो जोङो ओंख्रिखौ बेसे बुरजा नांगौ बेबायदिनो नायनानै जोङो दै नांगौबा दै हरदेरबाय
बे बादिनो
ब्रैजि बा बाजि मिनिटसो सबायाइ ओंख्रिखौ संनायनि उनावहाय संनायनि उनाव जेन'बा सबाइ ओंख्रिया एसे आमथादब जानानै फैयोब्ला ज जोंना सबाइ ओंख्रिया रेडि जानानै फैबाय आरो बे दानाहाय जोङो सबाइ ओंख्रिखौ साखिदो साखिखांनायनि उनावहाय जे सबाइ ओंख्रि ओंख्रियाव हालदै संख्रि बानलु गाैबो नांजोब्बाय बा बे सबाय ओंख्रिखौ जोङो जानो हाबाय आरो दा बे बेबायदिनो जेनाखि सबायजों साम' बे ओंख्रिखौ संनो हायो आरोबाव जोंहा दंबावो अनलाजों दाउजों संनाय बे अनलाजों दाउजोङाबो एखे बेबायदिनो जेनावखि जोङो अनलाखौ रेडि खालामनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमग्रोनानै लानांगौ थामजि मिनिटसो बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ग्राइडार बा उवालाव देनानै जोङो गुन्दै खालामनांगौ बेबायदिनो बेराफारसेजों जोङो दाउ बेदरखौबो मोजाङै सुनानै लानांगौ आरो सुनानै लाखांनायनि ओ उनावहाय जोङो दाउ बेदरखौ जेनाखि सारायावहाय थाव संख्रि बानलु होनानै जोङो एवग्रोनानै लानांगौ आरो जोंनाहाय जेनाखि अनला ओंख्रिखौ बानायनो थाखाय खारै नांथारगौ ज जायो दा बै खारै बानायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा सिगाङावनो बुंलांखाबाय दा जेनाखि जोंनाहाय बेराफारसेथिं जोङो ओ माबाखौ दाउखौ एवनानै लानांगौ मिडियाम्र दाउ थाव संख्रि बानलु गासिबो होनानै दा जोङो दाउखौ एवग्रोनानै लाग्रोनानै दोन्थ'नांगौ बेनि उनावहाय जोङो सारायावहाय दै लानानै दैखौ एसे गरम खालामग्रोनांगौ आरो दैया जेब्लानाखि एसे गरम जायो होमब्लानो जोङो अन गुन्दैखौ हरनांगौ बेबायदिनो अन गुन्दैजों आरो दैजों गोदौयोब्ला जोङो जेनाखि खारै खारैखौ हरनांगौ बेबायदिनो खारैखौ हरनायनि उनावनो जोङो दाउ बेदरखौ बो हरनो हानाय जाबाय बेबायदिनो जोङो बैजि बा मिनिटसो जेनेबा अब्ला जों दाउखौ मोजाङै संनांगौ आरो जेनाखि अनलाया एसे आमथा महर लायो होमबा जोङो बे समावहाय जोङो अनलाखौ साखिदो बेबायदिनो संख्रि बानलु आरि नांजोबबायबा जोङो अनलाजों दाउजोंखौ जानो हानाय जाबाय आरो थ' बेबायदिनो नोंथां अनलाजों दाउजों आरो सबायजों साम'खौ बेबायदिनो संनानै जानो हायो दा जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां दे होमब्ला